अ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
अं खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
ओ रैनो दंथ'यो आरो नोंथां।
औ ओ नोंथांनि देहाया मोजाङै दङ ना?
औ दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। ओंथांनियाबो मोजाङैनो दंथ'योबा?
औ दङ आंनि देहायाबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। ओ नोंथांनि सिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आ नोंथांनिआव ओ जोंनि बर'निफोरनि मैगं थाइगंफोरनि बागै ओ सोंथि सोंनो होननानै आं थांनायाव कल खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा जोंनि मैगं थाइगंनि थाइगंखौ माबायदि जायो बा माबाद दि खालामो माबादि फैयो माबादि खायो बेफोरनि बाग गै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ
मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जेन नेबा बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ जेनेबा जोंनि आबै आबौमोना बर'फोरा न'आवनो मैगं थाइगंखौ गोदोनि निफ्रायनो फोनानै जाबोखानाय ।
औ नंगौ नोंथां औ औ ।
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'आवनो मैगं गायनानै न'आवनो हालेवनानै मैगं गायनानै न'आवनो जाबोखानाय । जिखिनि लाइ लाफा जेरै बेफोर मैगंखौथ' गासैबो बर' सुबुं फोरानो गावबा गाव गावनि न'खरावनो गायनानै न'आवनो जाबोखानाय
औ नंगौ नंगौ औ औ नंगौ बुजिदों ।
बर' फोरनि बर'फ्रा उम बर'फोरा गुबै गावसोरनि बारियावहाय गायनानै जाग्रा मैगङानो गुबैयानो जाहैबाय । गोजां बोथोराव लाइ ला लाफा लाइ, लाफा, आलु बायदि सिना गायनानै
ओ नोंथां औ नंगौ ओ नोंथांनि ओ । गोथावसिन ओंख्रिया मा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आंनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन ओंख्रियानो जाबाय अनलाजों दाउ
औ ओ नोंथाङा बे ओंख्रिखौ गोथावसिन । सिन होनना बुंबाय नोंथाङा बे ओंख्रि सं नायनि माबादि सङो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां । अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोनानै एसे फोरानग्रोनानै गुनदै खालामनानै लानाय जा यो गुनदै खालामनानै लाखांनायनि उनाव दै गुदुंखौ फुदुंनानै फुदुंनानै अनलाखौ सा सिफ्रिनानै दैया गोदौखांनायनि उनावहाय
औ औ
अनलाखौ सारस्रोनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय खारै होनानै खारै होनानै गोदौहोनानै होबानो जाबाय आरो आरो जुदि अनलाजों दाउजों संनो गोनांबा दाउ बेदर खौ गिबियावनो साफा खालाम ग्रोनानै माबानानै एवफ्राम नानै गारसनना होबानो जाबाय आरो बुजि
औ औ बुजिदों ओ नोंथाङा अनला ओंख्रि संनोब्ला थाय खारै नांगौ होनना बुंदों बे खारैखौ जों मानिफ्राय मोनो माबायदि खालामो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ औ अनला ओंख्रिखौ खौ संनो थाखाय खारै होनदोंना नोंथाङा खारैखौ बर'फोरा थ' खारैखौ न'आवनो बानायनानै न'आवनो दिहुननानै न'आवनो जायो
औ नंगौ
औ खारै होनोब्लाथाय गिबियावनो खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनानै जायो थालिर बिफांखौ दानफायना दानफायग्रोना लानानै थालिर बिफांखौ फोराननानै खावनानै गुनदै खालामनानै बेखौ खौ बानायनाय जायो आरो औ ओम नोंथाङाबो नों नोंथांनि बयनो ख्रुय साबसिन गोथावसिन मोननाय ओंख्रिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आंनि गोथावसिन बा साबसिन ओंख्रिया जाहैबाय अनला आरो सबाइ ओ नोंथाङाथ' अनला ओंख्रि नि बागै फोरमायखाबाय आङो सबाइ ओंख्रिनि बागै फोरमायनो नोसै नोंथांनो ओ आङो सबाइ सङोब्लाथाय सबाइखौ ओ ओ सबाइजों दाउ सङोब्लाथाय आङो सबाइखौ ओ सिगाङावनो सोमनानै लाग्रोगोन आरो सबाइ खौ सोमना दसे सोमना दोननायनि उनाव जोंहा दाउ बेद र संनो संनोब्लाथाय दाउ बेदरखौ ओ साफा खालामना लाग्रोबाय ओ गोदानानै लाग्रोबाय आरो बे खौ ओ एवफ्रामबाय एव फ्रामनाय समाव जोंहा ओ फानलौ संख्रि बा ओ मस्ला मस्लि जोंहा नांगौ रोखोमनि होनानै जोंहा बेखौ एवफ्रामना लाखायो आं सङोब्लाथाय बेबायदि खालामो आरोना नोंथां ओ उनावहाय जोङो सबाइखौ एसे मोजाङै सुना बोखांनानै सोमनायनिफ्राय बोखांनानै ओ सुनानै जोंहा सारायाव ओ ओ दैजों खारै एसे होनानै जोंहा एसे गोबौयै ओ रुनाय बायदि खालामनांगौ आरो बा गोबौयै गोदौ होनांगौ बेबायदिनो गोबाव गो दौहोननि उनाव जोंहा सागंजों ओ सबाइ-सबाइखौ सानानै होयोब्ला जोंहा सबाइया गेब्लेगोन ना नोंथां ओ गेब्लेनायनि बेनि उनाव जोंहा ओ एवफ्रामनानै दोननाय दाउ बेदरखौ जोंहा बेयाव गारसोमनाय जायो आरो ओ बिदिनो गारसोमना हरनायनि उनाव एसे आरोबाव गोदौहोफिनो जाहाथे जोंहा बेदरनि ओ गोथावा बे ओंख्रियाव नाङो बा बे ओंख्रियाव ओ गोथाव जानो थाखाय जोंहा होनाय जायो नालाय ओ बेनिखायनो जोंहा ओ बेदरखौ होखांनायनि उनाव एसे गो यै गोदौहोयो आरो होननानै जोंहा न'आव लाबोनाय दुनजिया बा फोनानै दोननाय दुनजिया गंगार दुनजिया गंगार दुनजिया बेफोरखौ जोङो ओ सुनानै बे ओंख्रियाव ओ हानानै होनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोथाव मोदोमफ्रु जायो ओ हाना होनायनि उनाव जोंहा एसे दसे गोबाव सम ओ गोदौहोनानै जोंहा खांना दोननाय जायो आरो बेनि उनावनो जोंहा जानो हानाय जायो आरो
औ औ नोंथां
आह ओ जोंहा मैगं थाइगंनि ओ आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ जेन'बा जोंहा आलु गायोब्ला जों माबादि गायनांगौ बा फान्थाव गायोब्ला जों माबादि गायनांगौ कबि गायोब्ला जों हा माबायदि गायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना औ
गिबियावनो आलु गाय आलु खौ बांसिननो मेसें बोथोराव गायनाय जायो गोजां बोथोरावहाय ओम आलुखौ गायनो थाखाय थाखाय फारस्ट हाखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो
औ नंगौ औ नंगौ
मोसौ हालिजों एबा टेक्टरजोंबो एवनानै लानो हायो मोसौ हालिजोंबो ट्राकटर- टेकटरजोंबो एवनानै हाखौ गुनदै खालामखांनानै खामार खांनायनि उनावहाय नानै बेखौ गुनदै खालामो । खांनायनि उनाव नोंथाङा हाथार हासार होनो गोसो दंब्लाबो हासार होनो हायो ।
औ नंगौ नंगौ ।
न'आव बानायनाय हासारखौबो होनो हायो गोबोरखि हासा हासार। नङाबा नङाब्लाबो बायदिसिना रासायनिक रासनायारि हासारफोरखौबो बायनानै होनो हायो नोंथाङा बुजिदोंना?
औ औ बुजिदों ।
आलुआ गायखांनायनि उनाव माबाखांनायनि उनाव एमफौ जायो जेनेबा आलुआ साबसिन हाबसिन हामसि हांसिन जानायनि थाखाय हासारखौ फास्तथाव हायाव होग्रोनानै दानाय जायो । उनावहाय हाखौ एवफिननानै हाया गुनदै जाखांनायनि उनाव
औ ।
ओ सिन आलु बिदानखौ बायनानै लाबोनाय जायो । आलु गाजा अरनाय आलु खौ बायनानै लाबोनाय जायो बुजिदों ना नोंथाङा?
औ औ बुजिदों ।
औ औ गाजा अरनाय आलुखौ बायनानै लाबोनायनि उनावहाय हाखौ गुनदै खालामना लाखां खांनायनि उनाव हाखौ एसेसो सिन बोनानै बेवहाय आलुखौ दरफा दरफा होनाय जायो । फोरा होखांनायनि उनाव हाखौ आलुनि सायाव हाखौ खोबसिननानै होनाय जायो ‌। हाखौ खोबसिनखांनायनि उनाव नोथाङा बेनि सायाव ओ जिगाब बा बायदिसिना इफोरदि जिगाब थासरनि सापाट बेफोरखौ गारना गारसिननानै होनाय जायो आरो नोंथाङा बुजिदोंना औ बेफोर औ गारसिनानै होबाथाय जेनेबा आलुआ एसे मोजांसिन जायो आरो हा गोजाबाथाय हा गोजाखौ फबनानै दोनबाथाय एसे बारा मोजां जां जानो नागिरा बेनि उनावहाय आलुवा दस बा ओ बिस बा त्रिस दिनसोनि उनावहाय आलुवा गाजा बेरनानै फेंखा बेरनानै बेनिफ्रायहाय गोरलै बिलाइ ओं- खारबोयो आरो बिलाइ ओंखारखांनायनि उनाव नोंथाङा आलुनि जेनेबा फिथाइया सबा मोजां मोजाङै मोजां माबानाय जानायनि थाखाय जेनेबा एमफौ सुयैनि थाखाय बेनि थाखाय मुलि मुलि एबा हासारबो होबावनानै होबावनो हायो आरो
औ नंगौ
औ हासार होखांनायनि उनाव बेनि उनावहाय आलुवा आलुवा जेनेबा बेदर थांखांनायनि उनाव आलुनि ओम माबा बिलाइआ रानो आरो बिलाइया रानबानो मिथिबाय जे बे आलुआ आलुखौ बुरनो हासिगोन आरो एबा जाजानाय जाबाय आरो बुजिदों नोंथाङा औ बेनि उनावहाय आलु खौ बुरखांबाय बुंखांनायनि उनाव नोंथाङा जानो हासिगोन आरो
औ नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फिननाय होदों जोंहा आलुनि बेसेनाथ' दासान्दि हाथायाव ओ सेरसेयाव नैजि रां होननानै गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जोंहा आलु गायनानैबो ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। ओ जोंहा समाबो जाबाय खोमा ना नोंथां
औ औ नोंथां उनाव मोजां सम मोननानै
औ
रायलाय फिनसिगोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला
दे गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो